नोंथां
खोनादोंना?
औ खोनादों दे नोंथां।
अ आं नोंथांनो कल खालामनाया जाहैबाय ओ माने एसे माने मोनसे टपिकनि सायाव माने सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन आङो।
औ औ ओ हागोन दे नोंथां।
औ ओ जों माने बयबोथ' फरायसालियाव थाङोना
औ
औ फरायसालियाव थांनानै जों मा मा सोलोंथाइ मोननो हायो मा मा सोलोंनो हायो बेनि बागैनो एसे सावरायनो सानदों आरो
औ सावरायजायो
औ ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा फरायसालियाव मा मा सोलोंनो हायो मा मा गियान मोननो हायो
औ औ हागोन हागोन फरायसालि होनोबाथ बियो जोंनि मोनसे जोबोद गोनांथि आरो फरायसालि बेयो जोंनि मोन से गोथार जों गथफोरनि मोनसे गोथार बाथौ ब बायदि मोनो आरो आं जेनेबा बे मोनसे जोंनि धोरोम सोलोंनाय फरायसालिया आरो बिदि आं बिदि सानो आरो फरायसालिखौ फरायसालि गोदोनि दिनावथ जोंनिया बिदि फरायसालि गैयामोन
औ
आगोलनि मानसिफोरा बिदि फरायनोबो रोङामोन आरो जेरैबा आगोलनि मानसिफोरा जेरैबायदि जों दा जेनका न न‌ बिदि न लुनानै थानो हादोंबा बिदि बेयो‌ गावब गाव गावबा गाव सि बिदि गावबा गाव नखरनि मानसि बिदि मिथिना हादों आरो जों माइब मायबा माइ बे माबा मबा ग मबा जों दावबायनो थांनो थाखायबो जों फरायनानै जोङो बेनि नामखौ मिथिनानै जोङो माने सोल मिथिनो मोनो बेखौदे जों बिदि होनो होननानै बेफोरजोंनो बेफोरखौनो आथ होनो बिनि थाखायनो जोंनो फरायसालिखौ नांगौ जायो जों फरायसालि जोंथ उन्दै गथ उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ फरायसालियाव होनाय जायो बेयाव जोङो फरायसा सालियाव थांनानै जोङो बेयाव गोबां सोलोंनो मोन नो जेरै अ आ क ख बेफोरबायसा फास्तआवजों अ आ ख खौनो सोलोंग्रोनांगोन। बिनिफ्रायजों ए बिस बिनिफ्रायसो जोङो गोबां बायदि बायदि गोदोर गोदोर माने गोदोर गोदोर फरायनायखौ सोलोंनो हागोन आरोना। बिदि गोदोर गोदोर सोलोंनो हागोन ओमफाय जों फिसाखौ जों फासत रोंग्रोनांगौ। जेरैबायदि जो जोंदा फिसा बिदिनो जों गोदोर गोदोर उनाव मोनलोंबाय मोनलांबायथागोन आरोजोङो बे फोरखौ जों फिसायाव जोङो गथ गथफोरखौ बिदिब फोरोंनाय जायो आरो जों गथफोरखौ बेफोरखौ फोरोंनानै जोङो मोनसे गोरों खा गोरों खालामो आरो गथ गथफोरखौ जाहाथे बिसोरो बहाबा थांबाबो गोनोगोथोजाया आगोलनिबेसा आगोलनि मानसिफोरबायसा जाहथ बे बिसोरो जेबोमोनथियै बिदि जानाङाथो होननानै। फरायसालिखौ गायसननाय जादो। फोरोंनाय जादों। मोनाआरो बिदिनो फरायसालि फरायसालियाव फोरों आरो फोरोंगिफोरा फरायसालियाव जोंखौ बहुत गियान फोरोङो। मानसि गिदोरखौ जों स हनमान खालामनांगौ। जों फोरोंगिरिनि बाथ थ्रा मानिनांगौ आरोथ जोंनिया फरासालियाव थांबा मोनसे बे दों दंखोना मोन जे रुलस दंखायोआरो जेरैबायदि जोङो जोङो फरायसालियाव जोङो माने गासैबोआरो जाय जोंनि जोंनि ओनसोलावथ खायसे धोनि दङ खायसे गोरिब दङना बै जाहाथे धोनि गोरोब गोरिबखो मिथियै बायदि जोङो माने जोङो मोनसे इउनिफर्म होयो जेरैबायदि जों फरायसालि कलेज नि इउनिफर्म आरो। जाहाथे जों ननि ड्रेसखौ गाननांङि बा जों गैयियाथ' जों गैयिया गानना थांना हा गा मोजांखौ गानना थांनो हाया। आ एम फ्राय जोङो बिदि ओमफ्राय आर खायसे गोनाङा जाहा मोजां मोजां गानना फायगोन। आरो गैयैया दुख खु मोनगोन। बा नआव बुंहैगोन बिमा बिफाखौ। जोंनियाव मानोे बिदि गैया बिदिनि थाखाय बे फरायसालियाव मोनसे समानै माने गाननाय जोमनायखौ दिसिप्लिन गाननो थाखाय होनाय जायो आरो गोदोनि होनाय माने सरखारनिफ्राय थ जों मोननो थांखायोबा मोनखायो गस्ला हि थेवबो आरो जोङो जोंनिफ्रायबो फास जेनेबा फरायसालियाव थांनायाव जोंथ' जों लाखानांगोन खामनानै। खौ जेरैबायदि रुलस फरायसालियाव बिदि गाननाया बिदि दोंखायोबा जों बेखौ मिथिनानै जों बायनानै लाबाय बिनिफ फ्राय जों गाननानै थांनांगौ बिनिफ्राय थांनानैथ' जोङो डाइरेक सोलोंग्रोनो मोन ना बियो थांनानै जोङो बेयाव टाइम जाब्लाथाय आरज गाबनांगौ आरो। जों आर'ज जोंनि भारत माहारिनि इफोर आर'जखौ गाबनांगौ बिदिनो गाबनानै गाबखांनानै जोङो रुमाव थांबाय रुमाव जों जेनेबा थार आर'जा जोबनायनि उनाव जोंनिया बेखौ पार्थना होनोना बे जोबनायनि उनाव रुमाव थांनांगौ आरो बिदिनो थांनानै बिनि उनाव फोरोंगिरिया फैनानै सोलोंसिगोन जेनेबा जों फोरोंगिरिखौ होनबाय खुलुमबाय मेम बिदिनो आरो जों गसं नानै जों मान होनो रोंनांगौ मान होनो रोंनांगौ बेखौ फोरोंगिरिया फोरोंखाबाय सिगाङावनो बिदिनो जोङो खुलुमबाय मेम होनबाय बा सार होनबाय बिदि नो होननानै जोंखौ जिरनो होबाय। जिरायनाव बिदिनो जोंखौ फोरोंगिरिया फोरोंबाय अ आ क ख बिदिनो फोरोंबाय जोंखौ मोजाङै फोरोंबाय जों बुजिनानै लाबाय जों सोलोंबाय बिदिनो जों सोलोंनानै जों जुदि गोसो होनानै मोजां फरायनो सोलोङो बेयाव जोङो माने जोंनिनो मोजां आरो जोंनो गोरों जायोे जेहे थु जोङो फरायनानै दानियाथ' बेसेसां फरायनानै ना फरायनानैनो जोङो बेसेसां साख्रि लानो हायो । बा नोंनि गाव हारसिं ग संनानै नोंनि नांगौ खामानिखौ नोङो मावनानै ला नो हायो सान ख्रि बिदि आरो जेरै नोङो नोंनि गोसो नों दि नों इयुनाव नों मा जानो गोसो बिनि थांखि थानांगौ बे थांखिखौ लानानै नों मोजां फरायनानै बेयाव जोङो नों दा क्टर जानोबा डाक्टर पुलिस जानोबा पुलिस बिदिनो जों फरायनानै जानो मोनो आरो जोंथ फरायाबा जानो हाया न
औ हायाथ औ
फरायसालियाव थांनानै सोलोंनानै बिदि जों फरायनानैसो जों जानो हागोन फरायनाया बेनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरो आरो जों फोरोंगिरिनि द मुं बाथ्रा मानिबा नङा जों बिमा बिफायाबो जोबोद बुङो जाहाथे जोंनि बिमा बिफाया बिदि बिदिखौ मोनदिया खायसे खायसेनि बिमा बिफा बिफायाथ बिदि फरायनो मोनाखैना बिदिनो जोंखौ फरायनो हायो आरो जोंखौ जों फरायनो मोनदिया जों खस थ बेनिखायनो नोंसोरनो फरायना फराय आरो बिदि होननाय जायो आरो ना बिनि थाखाय बिमा बिफाया बुङो नोंसो बिसोर मोजां फरायनानै मोजां मानसि जा बिदिनो आरो जाथे बिमा बिफाया रोङि बायदि जोंबो रोङि थानाङा होननानै जोंखौ जोबोद बुंनाय जायो आरो जोंखौ बुङो आरो बिमा बिफायाबो जोंखौ बुङो गेदेरनि मान खाम फोरोंगिरिनि मान खाम फोरोंगिरिनि बाथ्रा मानि बिदि जोंखौ सोलोंना हरो फरायसालियाव थांनायनि सिगां नोंथाङा बाय एसे मिथ थिगोन नामा फरायसालियाव जों मा मा सोलोंथाइ लानो। हायो आरो।
औ फरायसालियाव। फरायनायनि अनगायैबो जोंङो गोबां सोलोंथाइ ला नो हायो जेरै जोंङो। ओम दायो फरायसालिफोराव लेखा फरायनायजों लोगोसे ओ मोसानाय। दामनाय देनाय। आइ औ ओ। आखाइनि हाबा बेफोरखौबो फोरोंनाय जासै। जाहाथे माने इयुनाव थांनानै गथ फोर आन्दायहैया आरो। दानि सिगां जायफोर फरायबोदोंमोन बिसिनियाव माने बेबायदिखौ सोसननाय जायाखैमोन गोदोहाय। बे टाइमाव माने लेखाखौ फरायनांगौ नालाय लेखाखौल सोसनदोंमोन लेखाखौल बांसिन इम्परटेन्ट होनाय जादोंमोन नाथाय दायो ओ खायस ओ जों नुनो मोनोदि माने लेखा फरायनानैल थांनानै माने खायसे मानसिफोरा साख्रि बाख्रि मोनाबा। नाथाय बेलेग खामानिफोरखौहाय मावनो लाजि गिनाय मोनो आरो बिदियाव माने आन्दायनानै। थानाय बायदि। जायो बे हिसाबै माने। जाय गथआ माने जेरावहाय गोसो दङ बेफोरखौ माने स्पेसियेलि माने इम्परटेन्ट होनानै जेरै खेला दुलायाव जुदि। बे गथ'आ गोसो दङबा खेला। दुला गेलेनानै गावनि इयुनखौ माने मोजाङै दालांनो हायो बा मोसानाय मुसुरनायाव गोसो दङबा मोसानाय मुसुरनायजों बियो गावनि लाइफखौ। इयुनावबो माने मोजां खालामलांनो हागोन। बेबायदि आरो। उम बेबायदिनो माने लेखा फरायनायजों लोगोसे माने। जाय बिथिङाव गथफोरा माने इन्ट्रेस्ट दं बेखौबो माने दायो समानैनो लेखाजों लोगोसे गोजौ फारसे लांफानो हानाय बेबायदि सुबिदा खालामनानै होनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। औ नोंथाङा बेबायदि खालामनायखौ मोजां होननानै सानो ना गाज्रि होननानै सानो।
बिदि खालामनायाथ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। जोंनिनो मोनसे जोंनि। जोंनि गोरोंथिखौ मिथियो आरो। जोंनि गोरोनथिखौ सिनायथि होनो हा हायो बिदि। दों नों मोसानो रोंगौ। बा नोंनि सि सिनायथि नोंनि मुङै नोंखौ बुं सिगोन बे गथ'आबा बे मुंनि गथ'आ जोबोद मोसानो रोंगो मोसानो रों गो बा बिदिखौ जोंथ बिदिखौनो लुुबैखायो दानिया बेसां मोसानानै मेथाय खननानै बिदि बिदिनो गोबां गोेदोर गोदो गोदोर गिदिर आरो गिदोर गेदोर सुबुं मानसि सि थाइ खनगिरि मोसागिरि बिदिनो जाबोगासिनो। सिनो दङ ना? बिदिखौ गाज्रि होन साना आरो।
औ मोजाङानो उम।
नैबो गोबां सियानो गावनि सिनायथिखौ होनो हायो।
औ।
गावनि मुं होनो हायो। फरायसालियाव जोबोद गियान मोनो फरायसालियाव जों थांनानै जों फरायसालियाव थाङाबा माने जों रोंनाय नङा आरो। जों जिखिनिखौ जों दा सोलोंनानै दं रोंनानै दं। बेखौ जों उनाव लास जों माने फरायसालि गैया होनबा जों रोंनाय नङामोन। जों बेखौ मारै थानांगौ जों बे खामानिखौ जों मार रै मावनांगौ बेखौ जोङो मा बुङो बा जेरै जों दा फरायखांनो हायो। जों बेफोरखौबो फरायखांनो हानाय नङामोन आरो ना।
औ औ नंगौ औ।
बिदिखोनो बैखौ बिदि ओंखायनो जोङो फरायसालियाव सोलोंनांगौ आरो सोलोंनांगौ जायो जों फरायनांगौ जायो आरो।
औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ टाइमाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ दोनथ'जायो नोंथां।
औ दे।
यनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ गोजोन्थों।
औ।